औ खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों नोंथाङा मा खालामगासिनो दायो।
औ दायो जिरायनानै दङ नोंथां।
औ होमबा आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जाबाय नोंथां।
औ हागोन नोंथां रायलायनो।
औ औ होमबा ओ जोङो जे ओ जों माखासे हाग्राफोराव जोङो बै मुलियारि बा मुलिनि गुन गोनां जोङो ओंख्रिफोर मोननो थाङो। ओ बैफोर मुलियारि ओंख्रिफोरनि सायावनो जोङो एसे सावरायनोसै नोंथां।
औ
औ बा आङो गिबियावनो एसे फोरमायग्रोनोसै ओ जों जोङो माने बेफोरबायदि मुलियारि ओंख्रिफोर जोङो गोबां मोननो हायो जोङो। बा जों हाग्रानिफ्राय नायगिरनानै जाफैयो माने बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओ बर'फोरा हाग्रा बंग्रायाव बुथुमनानै जानाय मो गोबां माने ओंख्रिफोरानो मुलियारि गुन गोनां बा मुलि मुलियारि ओ मैगं होननानै जोङो बुंनांगोन आरो जेरै ओ जोङो मख'नो हायो। ओ खिफि बेन्दों माना मुनि ओमफाय ओ नोरसिं बिलाइ आरो जारि एबा उसुमै बिलाइ ओमफाय दंबावो आरो जोङो ओ बेबायदिनो गोबां दंबावो आरो माखासेफोर आं बेखिनिखौल' मख'बाय ओ बेखौ जोङो माबायदियै जायो होनोब्ला जोङो। बे उसुमै एबा जारिखौ जोङो ओ खानानै ओमफाय जोङो दाउसा फिसाफोरजों जुदि ओ बानलु गोसा लोगोसे गलमरिस बेखौ जुदि एसे गोसायै होफानानै जोङो जुदि दाउसा फिसाजों दाउसा फिसानि बेदरजों जोङो रदबनानै एबा जायोब्ला जोङो जोंनि ओ गारामानि बा गगा मोननानै जोङो गुंद्राय गनाय बा गारमाया गगा मोननानै बोरैबा खोलाबनाय बेबायदिखौ जोङो माने खारहोनो हायो आरो नोंथां। बेबायदि ओ जायोब्ला लोगोसे आरो जोङो बे खिफि बेन्दोंखौबो जोङो माखासे उदैनि ओ जेंना जानायफोराव जोङो जुदि ओ बिखौ संनानै जायोब्ला एबा बिखौ बिनि बिजौ आरो बिलाइ गोरलैखौ जोङो लाबोनानै देनानै बिनि बिदै खौ सेबनानै जोङो बिनि ओमफ्राय साबाखौ गारनानै बिदैखौ जुदि नाफोरजों मोजाङै एबा बेदरफोरजों मोजाङै जुदि संनानै एबा ओ रुनानै जायोब्ला जोंनि माने बेफोर माखासे जेंनाफोरखौ ओ आराम मोनहैयोबा फोसाबो होननानै जोङो ओ मिथिनानै मोनो ओमफ्राय जों बेबायदिनो जोङो जायो। ओमफाय आरो जों ओ नोरसिं बिलाइखौबो जों बेबायदिनो ओ माबा मोनसे ओ एसे जायोब्ला बा जोंनि देहायाव माबा मोनसे जेंना फैयोब्ला जोङो बेखौ दाउसा फिसानि बेदरफोरजों जोङो रुदबनानै एबा जों रुनानै जायो बेफोरबायदिनो जोङो माखासे ओ जेंनाफोरा जोंनियाव ओ आराम मोनो आरो बेफोरखौ जायोब्ला। थिग बेबायदिनो आरो जोङो मानामुनि माना मुनियाबो जोंनि थाखाय माने ओ गोबां मुलियारि ओ ओंख्रि आरो बेयाव मैगं। माने बेखौ जोङो उदै सानाय बा उदैनि ओ माखासे गेसफोर जायोब्लाबो जोङो बेखौ जायोब्ला गायो होनो आरोना जोङो बेखौ देनानै गोथाङैनो देनानै लोङो। बा जोङो बेखौ भाजिबो जायो बेबायदि खालामनानै जायो। ओमफ्राय नोंथां आरो मोनसे जोङो नुनो मोनो जे जों आं माने सिगाङाव नुनो मोनदों आरो जोंनि आब बौ मोना माने बै मोदोमफुल फिथाइनि गोरलै थाइहांनाय फिसा फिसाखौ माने जायो आरो बेयो माने गेस्ट्रिक जायोब्ला। फुङावनो उदै खालियाव बियो माने बिदिनो बिगुर जिरालासिनो सुनानै हाखावनानै गोथां गोथां जाना होयो आरो। माने बेनि माने ओरैबायदि गोखा जायो बेयो बे समाव फिथा फिथाइ गोरलै बे फिथाइया जोबोद गोखा जायो। ओमफ्राय ओ थेवबो बेखौ जायो आरो बिदि जायोब्ला जोंनि गेस्ट्रिक उदैयाव गेस्ट्रिक जानायफोरा खमियो होननानै। बुङोमोन आरो बेबायदि जायोमोन।
गौ नोंथाङा बुंनाया सैथो ओ जोंबो जेनेबा जोंनि ओनसोलावबो जेरै बिदिनो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोबां ओंख्रि गोखा गोखैफोरखौ जों बर'फोरा ओ लाबोनानै जेबा बेखौ खानानै लाबोनानै जोङो जाफैनायखौ जों नुयो। आरो जों बिदिनो जोङो नोंथाङा मख'लांबाय जेरै माना मुनि मान मुनियाबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मुलि बयसा आरो बेखौ जोङो आलुजोंबो जोङो मोजाङै बेखौ एवनानै जायोबा ओ मा होनना बुंगोन बेखौ? ओ गाव गोजायै बा माना मुनि आन्थाबो जों बेखौ ओ माने एवनानैबो जायो आरो फ्राय। थिग बिदिनो जों माना मुनिखौ आरो अमा बेदरजोंबो जोङो दाउ बेदरफोरजोंबो जोङो संलानानै होलानानै जानायखौ जों नुयो। आरो जों बिदिनो जोङो खहाब गोनां जायो आरो आरो दा लैथो माने जोंनि बे दुब्लि फोथाराव मोननाय दायो जोंहा जायखौ सिब्रु होननानै बुङो। बेबो मोनसे मुलि हारिनि बिफां बेखौबो जों बर'फोरा जायो आरो सिब्रु मैगंखौ जायोबब्ला उदै गाहाम थायो होननानै जोंहा गोदोनि जोङो खिथाबफोराव जों फरायनानै मोनबोदों आरो बेखौ जों दा दैज्लां बोथोराव गोबां मोनसोगारो आरो। खायफाया बेखौ सिबुनि ओंख्रि खारैबो जायो आरो लोगोसे खायफाया बेखौ अनला खालामनानैबो जायो आरो आरो लोगोसे जों बेखौ सिब्रुखौ जोङो बियो माने नाजोंबो रदबनानै जोङो जायो लोगोसे जे जोङो बेखौ आलुफोरजोंबो जोङो भाजि एवनानै जों लायो जायो आरो सिब्रु मैगंङा एसे खा थि खाथो जायो अब्लाबो बेयो जोंनि उदैनि देहा उदैखौ साफा खालामो होननानै जों मोथाय माने फोथायो आरो थिग बिदिनो जोङो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोङो आरो जायखौ जोङो जायो नङा होमबा ओ बि बिदिनो बे नोरसिं बिलाइ बेफोरबो जोंनि थाखाय उदैनि गाहाम थायो होननानै जोङो फोथायो आरो आरो लोगोसे जोङो दिंखिया दिंखियाबथ' जोंनि जाजाग्रा आदार नङा होमब्ला। दिं खिआ बिजौखौबो जोङो खिलिनाय बिजौखौ जों जायो। बेबो जोंनि थाखाय देहानि थाखाय मोजां होननानै फोथायनानै जों जायो। आरो लोगोसे जोङो बै मा होनना बुंगोन जोङो गोबां ओंख्रिखौ जोङो बिदिनो मिथिंगानिफ्राय जोङो खनसायनानै जोङो जायो आरो लोगोसे जोङो खुंखा नङा होमबा खुंखाया गोखा। बेखौ जायोब्ला जोंनि उदैनि थाखाय मोजां होननानै जोङो फोथायो आरो बेखौ जोङो आलु दा बेदरफोरजों जोङो ब्रदबनानै जों बेखौ जानायखौ जों नुयो आरो नोंथां। आरो लोगोसे जोङो हाग्रानि मैखौं मुलि हिसाबै जोङो खिफ लेवानि जायखौ जों जायोब्ला उददि मोजां साफ फा जायो होननानै जोंबो रोङो मोनथियो एसे आगोलसो नोंथाङा मख'लांबाय अब्लाबो आं बेखौ बुंफिननो सानदों जेनेबा बेखौ जायोब्ला जोङो बियो गोथांबा बियो जोबोर मोनांगोन बियो खिफिदै बायदिसो नाथाय बियो सङोब्ला बिनि मोनामनाया एसेबो गैया आरो माने आलौ फोरजों संना जायोब्ला बा बेदरफोजों रुदबना गारना होयोब्ला ओरैबायसा एसे गोथाव जायो माने बेखौ जोङो जाबाबो माने जाफ्लांबाय थानो लुगैयो आरो। बिदि गोथाव आरो। गोथांआव बियो जोबोद माने मोनामो आरो नाथाय सङोब्ला बिनि जानो जोबोर गोथाव जायो आरो थिग बिदिनो जोङो हाग्रानि मैगंखौ जोङो गोबां थास' बिथट्रि नङा होमबा थास' बिथट्रियावबो गोबां रोखोमनि आयरन थायो। जायखौ जायो अब्ला जोंनि देहायाव नांगौ रोखोमनि आइरन मोनो बेहाय थास' गोसोम। बिबारानो जा बिथौआनो जा बा बिनि थास' माबा आइथिंआनो जा, जों गोबां बिनिफ्राय जोङो कालेक्ट खालामनानै जोङो जायो आरो। बिदिनो लाफा साय खं मैगं बेफोरखौबो खैरोम दैरोम मोनो बेफोरखौबो जोङो आलुफोरजों भाजा एवनानै जायो। जायखौ नों बेखौ अरन बारि बा जोंनि बे गामि ओनसोलनि न'नि बारिफोरावबो जोङो बेफोरखौ मोनो जोङो लाफा सायखंखौ बेफोरखौ जोङो खानानै लाना फैनानै जों संनानै जानो हायो आरो नोंथां। बेफोराव जेबो मदि मिडिमानि जेबो माने लेथ्रा बुस्थु गैया जों बेखौ मुलि हिसाबैसो जों मोनजाजोबो आरो। आरो बिदिनो जोङो मुलि होननानै बुङोब्ला जोङो जे खोमा बिलाइ नङा होमबा गोखा जायखौ जोङो जा जानो हाया खुगा गोजा जोङो एमाव बनायनायाव जों बेखौ बाहायो नङा होमबा? बेखौबो जोङो जुदि बिनि बिजौ खौ जुदि खिनाय जायोब्ला जोङो बेखौ देग्लिनानै जोङो जायो आरो अब्ला जोंनि लेट्रिन जानाय खिनाय जानाया बेखौ थामियो होननानै जोङो मिथियो आरो।
औ
आरो थिग बिदिनो नोंथां जोङो बैयो सिमफ्रेम बिलाइनि बिजौ नङा होमबा। बेखौबो जोङो मानसिफोरा उदै किलु किलु जायोब्ला खिनो ओं खारनायबा जुदि खिबाय थानाय जरे जरे खिबाय थायोब्ला बेफोरावबो जोङो बे दिंखि बे बिजौखौ बाहायो आरो बे सुमफ्राम जायखौ जोङो बेखौ जोङो सुमफ्राम होननानै बुङोना नोंथां। बेनि बिनि बिजौखौ जोङो बाहायो आरो। जायगाालाय जायगा बेखौ बेलेग ओंख्रिजोंबो बुङो जेरै आरो अनला ओंख्रि जायो जों जेरै मिथ्रु बिबार बेबो जोंनि मुलि। मैथ्रु बिबाराबो जोंनि थाखाय मुलिया सारासो आरो जों बिनि बिलाइखौ बे खौबो जों देग्लिनायानो जायो बेबो जोंनि थाखाय मुलि बायसा थिग बिदिनो जोङो सज'ना बिलाइखौबो जों जायो सज'ना बिलाइनि अनला खायसे स'जना बिलाइखौबो खारै संनानै जायो बेबो जोंनि थाखाय मुलि बायसा आरो अब्ला नोंथांआ एसे फोरमायनानै होबावदो
औ नंगौ नोंथांआ बुंनाय माखासे बेफोर मैगंफोरा ओ मुलि माने ओ जोङो बुंनांगोन बा मख'खानांगोन दि माने जोङो जायफोर मैगंफोरखौ जों हाग्रा बंग्रानिफ्राय जोङो नायगिरनानै जायो बैफोर माने मोनफ्रोमबो मैगंआनो बा मैगंआनो मा जोंना बेयो माने मुलिआरि गुन गोनां जोब आरो जोङो ओ‌ जों जायखौ आमफाय बैसागो समाव गोखा गोखै जानाय होननानै जों बुङो बेआव बे गोखा गोखै जानाय बावबोथ' जोङो माने मोनफ्रोम मैगंफोरखौनो जों होयो जेरै जौसे जौ सेथा होननाय माने बायदि रोखोमनि जों जोङो बा बिफां बिलाइ बा बिदिनो मैगं बिजौ बिलाइ फिथाइ जों बेफोरखौ गासैखौबो जोङो बुथुमनानै जायो माने बेखौ बे जानायनि ओ थांखिआबो जाहैबाय जोंहोथ' बेबायदिनो जोंनि बेमार ओ आजारफोरखौ जोङो होखारनाय बा जोङो ओ बिदाय होनाय बोथोरखौ बेबायदि थांखिजों ओ जानाया थिग बेबायदिनो माने बे ओ बेआवनो जोङो हमनानै मोनो आरो माने जोंनि ओंख्रिफोरा मोनफ्रोमबो मुलिआरि ओ गुन गोनां होननानै होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनिआवनो दोन्थ'नोसै खोनादों नोंथां औ गोजोन्थों दे
नोंथांजों सावरायनो मोना गोजोननाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय